हेल' नोंथां।
औ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? औ खोनादों आं नोंथां।
औ नोंथां खोनादो। आंबो खोनानो मोनबाय।
बा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां दिनैहाय जोङो बर'फोरनि लावखार ओंखाम जानायनि सायाव जोङो सावरायलांसिगोन आरो।
औ नोंथां।
बिदिब्ला जों सानो जों सावरायनायखौ जागायजेनसै आरो आङो लावखार ओंखाम जानायनि सायाव एसे बेखेवनानै होग्रोनोसै
औ नोंथां।
ओ लावखार ओंखाम जानाय हुरैया जोंनि बर'फोरावहाय सिगां समनिफ्रायनो जोंनियावहाय दङ आरो।
औ औ।
लावखार ओंखाम जानाय होनोब्ला जोङो जोंनि न' न'निफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जों जाहैनाय। बेखौनो जोङो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो‌।
औ औ।
लावखार ओंखाम जानाय समा जेनेबा जोङो मालाबा जेनेबा दमासि फोरबो दमासिब फोरबोफ्रावबो जोङो लावखार ओंखामखौ जानाय जायो जेनेब्ला जोंनि बर' स न'खर न'खर जेनेबा दाउदै माइरं फैसा बेफोरखौ जेनेबा मागियो मागिखांनायनि उनाव जेनेबा मागिगिरिफोरा मानि बेखौहाय अबेबा फोथाराव अबेबा दैमा जिङाव अबेबा इसे गोजान जायगायाव बबेबा समायना जायगायावहाय बेफोरो खांनानै मोननाय जिनिस बेफोरखौहाय जयैनो जायो आरो
औ औ औ
आरोहाय बेबायदिनो जोंहाहाय जेनेबा दङ बैसागु फोरबोआवबो बेबायदिनो बर'फोराहाय लावखार ओंखामखौ जायो समाव गोदोनि समाव मा जोंनियावहाय बेबायदिनो न'खर न'खर मागिनायोमोन से हुदा दंमोन माने बैसागु फोरबो दमासि फोरबो बेफोरबायदि फोरबोनि समाव जोङोहाय न'खर न'खर मागियोमोन आरो बिबायदिनो खायफा खायफा अननानै माइरं हरो खायफा खायफा अननानै जाग्रा मुवा हरो आरो खायफा खायफा एसे एनै रांफोरबो हरो बेफोरो मोननाय जिनिसफोरखौनो लावखार ओंखाम जायोमोन आरो बिदिनो आरो बे लाव खार ओंखाम जानाय समावहाय जोंनि बर'फोराहाय ना बेदरजों लोगोसे आरोबाव जोंहा मोनसे गोनांथार मुवा जौ जौखौबो बाहाय लोंनाय ज जायोमोन आरो बेबायदि लावखार ओंखाम जानाय समाव जोंनि बर'फोरा गोबां खु खुसियै रंजा बाजा मोसालायोमोन गान खनलाय लायोमोन आरो बेहाय जोंहा बेबायदि लाव खार ओंखाम जानाय समाव गोबां बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौबो जोङो लाफानाय जायोमोन आरो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं गंगोना बेफोरखौहाय लाफानाय जायोमोन आथिखालाव मा जोंनियाहाय लावखार ओंख जे जानायनि नाम बेफोरो इसे सोलायलांबाय आथिखालावहाय जोंनियाहाय निउ इयार बेफोरखौबो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो जोङो फालियो निउ इयार समावबो जोंनि बर' फोराहाय मा लावखार ओंखाम बेखौहाय जाहैनाय जायो जेनेबाहाय खायबा खायफाबा जोंनियाहाय गावनि खाथि जायगायावनो जायो आरो खायफा खायफाबा दावबायहैनानै गोजान जायगायावहाय लाव लावखार ओंखामखौ जानाय जायो आरो
उ औ
बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानाय जाहैनाय समाव जोंनिहाय बर'फोराहाय जेनेबा लावखार ओंखाम जानायाव नांगौ जानाय बेदर जौ माइरं ओंखाम जानो थाखाय बेफोरखौहाय लां नानै थांखाजोबो आरो संनो थाखाय जे नांगौ मुवा बेसाद जेनेबा बन नङाब्ला गेस आरोबाव बिदिनो साराय बरथन बेफोरखौ गासिखौबो लानानै थांखाजोबनाय जायो आरो
औ औ
नोंथाङाबो बिदिब्ला अफायबाफोर लावखार ओंखामफोरखौ जाहैफेरबाय नामा नोंथां बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायगोरदो नामा
औ नोंथां बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैफेरबाय नोंथां जोंनि खाथ थि खाला जागा जायखौ बुङो जोङो ओ इंलिसाव मिथियो जे पिकनिक स्पट होननाय मोनसे जायगा नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
खौ जोङो जाहैफेरबाय नोंथां बिदिनो
उ
जोङो गामिनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला जयैनो बिदि जयै थांनानै लावखार ओंखाम जाहैनायखौ
उम
थांना जाहैनो मोनदों आरो थांनायखौ नुनो मोनदों नोंथां
उम
नोंथाङा बेफोरबायदि खाथिफोरनि औ नोंथाङा बेफोरबायदि लावखार ओंखामखौ माबायदि जायगायाव जाहैनो मोजां बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनबा नोंथां
औ हागोन नोंथां आंनि बायदिब्लाथ' जेनेबा आङो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायगाखौ बुंनोबाथ' आङो जेनेबा नुफेरै जायगा जेनेबा जोंनि खाथि खाला एरियायावनो जोङो अबेबा जायगाखौथ' जों नुवा नालाय बेबायदि जाहैनाय समाव ज' लोगोफोरजों थांनाय समावहाय आङो नुफेरि जायगायाव बेरायनानै लावखार ओंखामखौ जाहैनो मोजां मोनो आरो
औ औ
जोङोहाय आंबो जेनेबा एसे खाथि खाला जायग सिगयावनो आङो लावखार ओंखामखौहाय जाहैफेरबाय बेबायदिनो धिरबिल दिबलाइ गौरां आरो हाजोआव हाय आरो बेबायदिनो आंहाय खेबसेहाय ओरैहाय मुसलफोरथिंहाय मावउजि पार्क बेफोरबायदियावहाय आङो जाहैफेरबाय आरो आरो जोंनि खाथियावनो दङ मोनसे हेल्थ बेवहायबो आङोहाय जाहैफेरबाय आरो आरोबाव दङ जाहाय मोनसे सुइस गेट बेवहाय बोहाय जाहैखांबाय आरो आरो जोङो सम समावहाय मा जेब्ला बैसागुफोर जायो दमासिफोर जायो अब्लाहाय जोङो जोंनिनो गामिनि फोथारावहाय जोङो लावखार ओंखामखौ जायो आरो
औ
बेफोरबायदि जानाय समावहाय जोङोहाय जेनेबा जोंनि गोनां जानाय मुवा बेसाद अमा दाउ बेदर आरो संनायनि थाखाय गोनां जानाय ब बटन साराय बन बेफोरखौ जोङो रेडियैनो लांग्रोखानाय जायो आरो लानानै थांखानाय जायो आरो हजोंहायनो संनानै जानाय जायो आरो
औ औ नोंथायाङ बिदिनो औ नोंथाङ बेबायदि बिदिनो जे लावखार ओंखामखौ पाहार जायगायाव पाहार जायगायाव जाहैनानै मोजां नाङो ना बिदिनो जे मा होनगोन बेखौ नोंथाङा जोङो दैमा सेरफोराव जाना मोजां नाङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो नांगौ हागोनबा?
आङोथ' जानायाथ' जायगाखौथ' आङो बासिनो हानाय नङा माने बेबो थ' जेनेबा फाहार जायगा बेबोथ' नुफेरै जायगा नालाय खेबसेल' नुयैनाय। जायो बबेबा अबेबा जायाफोरखौ जोङो मोजां मोनो आरो जे जेनेबा था नुफेरै जायगा नालाय मोजां मोना आरो दैमा सेरफ्राव जायोबाथ' जोंनिया साबसिन जायो मानोना जोंनि जे लां नाय मैगं थाइगं बेफोरखौहाय जोङो सुनो थाखाय मोजां जायो आरो।
औ औ।
आरो बेबायदिनो दैमा सेर जेनेबा बेफोरावहाय गुसु थान्दा आराम जागोनखौ आङो नुहुरो आरो। बेफोरबायदि जायगायाव। ओं नोंथाङाबो माने लावखार ओंखामफोरखौहाय गामिफ्रावबो जाफेरगोन ना जाफेराखै?
औ नोंथां जोंहा बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायलांबाय जे जोंहा दमासि बा बिदिनो बैसागो फोरबो मा मागो फोरबोफोराव जानाय थाङो होननानै। जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथां मागो फोरबो मागो फोरबोफोरावबो जोंहा बैसागो फोरबोफोरावबो जोंहा जानाय थाङो नोंथां जोंहा नाव लावखार ओखामांगौ जोंहा बेबायदिनो जे लावखार ओखांगौ जोङो गोजानाव जाहैनो समाजहा जाहैबाय बे जानुवारि बा मागो समावनो जायो नङामा नोंथां?
औं।
बेबायदियाव जोङो गोजाम समाव दावबायहैनायनाय दावबाय दावबायहैनाय होननानै जोङो लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो नोंथां। दे लोगोफोरजों जयैनो गासिबो लोगो नांनानै
जे दामनाय देनाय बेफोरखौ लांफाजोबना गासैबो गासैखौबो लांफाजोबनानै जोङो ज'यैनो जाहैनाय जायो गोजान जायगायाव।
औ औ नंगौ नोंथाङा थिखौनो बुंदों। आथिखालाव मा बांसिनै निउ इयार सम आरो एबा आरोबाव मागो दमासि बिसोरो मोननै समावनो बांसिनै जोङो बेरायनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगाथिंबो बांसिनानो बेबायदि बिदिनो निउ इयार समावहाय बांसिनै सुबुंफोरखौनो जोङो दावबायहैनानै लावखार ओंखाम जाहैनायखौ जोंनि जेथिंबो नुनो मोनो आरो
औ औ।
नोंथांमोननियावहाय लावखार ओंखाम जाहैनाय समाव मा मा मुवा बेसादफोरखौ लांफानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा।
औ नोंथां नोंथाङा जेबायदि बुंला मोनसेे बेदर बेदरफोरखौथ' नोंथां दाथ' लावखार ओंखाम जाबाथ' बेदर बेदरखौथ' नांथारगौ नङा होमबा नोंथां? दााथ' अ साफा खानायाथ' जौ लोंखा खायो जौबो लांफायो जौ गिसियो
औ
ए। बेफोरबायदि जोहा संनो लागा
उम।
नोंथाङा फोरमायलांबाय जे बन नङौ जि जिदो जोङो स संनानै जागोन बेफोर बास बेफोरखौ जोङो फार्स्ट जोङो रेडियैनो लांफाजोबखानाय जायो होननानै नोंथाङा फोरमायलांबाय एसे आगोलावनो बेफोरबायदि जोंबो गासै खौबो जोंबो रेडियैनो लांजोबनाय जायो नोंथां
लावखार ओंखाम जानाय समावथ' नोंथाङा बुंबाय जौबो लांफानाय जायो नोंगौ जों जोंबो माने जोंनिथिंजायबो जौफोरबो लोंनाय जायो आरो बेफोर बेबायदि जानाय समाव आङो बेखौनो बुंनोसै सानोदि माने लावखार ओंखाम जाहैनाय समाव जोङो बाराद्राय बिबांनि जौफोर लोंनाया मोजां नङा होननानै आं सानो आरो आरोबावहाय जोंनि आयजोफोराहाय बांसिनानो बेबायदि लावखार ओंखाम जायनाय समाव फोरखौ लोङाबा साबसिन जायो होननानै आं सानो
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां
जोंहा दा नोंथांनो लावखार ओंखामनि सायाव आयदा लानानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आङो गोजोननायखौ हरो आंजों दसे सम रायलायफानायनि थाखाय बेबायदिनो उनफ्राव लोगो मोनगोन राय्लायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
मावनांथां गोजोन्थों।
औ दे